हेल'
औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ मोजांना नोंथां
औ मोजाङैनो दं नोंथां नोंथाङा माबोरै दं
आंबो मोजाङैनो दं नोंथां औ नोंथां जोंहा बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों सावरायजागोन ना नोंथां
औ नोंथाङा सावरायजागोन
औ बिदिबा आं बुंग्रोनोसै नोंथां
औ नोंथां
औ बैसागु होनब्ला थ' जों गासैबो मिथिखायोना बैसागुआव जोङो गासैबो रं जायो बोराय बुरै ज' ज' सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज' ज' बैसागु जों रंजा रंजानाय जायो। बैसागुआ बोसोराव सानसेल' जायो बैसागुआव जों रंजायो। बैसागुआ बर'फोरनि गाहाय रंजानाय फोरबो। बैसागु रंजानाय फालिनायनि गेजेरजों हारिमुनि सोमखोर सावगारि बेरखाङो बैसागुआ बर' हारिनि मोनसे गेदेर रं रंजानाय फोरबो बर'फोरा गोसो मोदोम जिउ होनानै उम गोसो मोदोम जिउ होनानै बे बैसागु रंजानायखौ जों मोजां मोनो। बे रंजानाया बर' हारिमुनि ओ ओ बर' हारिफोरा बे रंजानायखौ अरायबो खुंबोगासिनो दं। गावनि आंगो होननानै ओ गोदो गोदाय बर'फोरा हारिनि गोनां बे
उम
रंजालि बैसागुखौ दानसेयालागै खुङोमोन होननानै खोनायो। ओ नाथाय दा जोङो सानसेनिहालागैल' बांसिनानो खुङो आरो
औ नों
बैसागु ओ बोथोरा थाङो हालो दैलो समा थाङो खोन्दो खोन्दो ओ सम थांनाय लोगो लोगो मिथिंगानि महराबो गुस्लायबोयो। लोगोसे बोथोराबो सोलायलाङो बैसागु बोथोराव जोंहा गोदान बोसोर जायो होननानै जों फालियो। औ बैसागु बोथोराव बिलाइ गोरलै गोरलै खिलियो बेजों जों मिथिंगानि महरखौ समायना रमायना मोजां नुनाय जायो आरो ओ गोदो दानसेहालागै खुङोमोनब्लाबो दा सानसेनिलागैल' खुंनाय नुयो। आरो गोदो गोदायजों ओ खाम जथा सिफुं सेरजा गंगोना हारमुनियाम लानानै दख'ना गोमो फालियो गोजा आर'नाइ फालि
आरो ब्लाउस गोजा आरो खानाय थफायाव बिबार लानानै आरो हौवासाफोरा गामसा आर'नाइ गाननानै आर'नाइ खर'आव खानानै समायना रमायनायै जों ज' ज' मोसानो थाङोमोन ओ नाथाय दा ओ ओ खुगाजों बिदि सल' खननानै जों मोसायोमोन। आ नाथाय दानि जुगाव जों बिदिखौ बारा नुनो मोनलिया जोङो बांसिनानो खाम, सिफुं, जथा बेफोरखौ बारा जालिया दाना बांसिनानो दं बक्स बिफोरदिसो लाना मोसायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ बैसागुनि सेथि साना जाबाय ओ मानसि बैसागु आरो ओ बैसागुखौ फुङाव दुगैस्रां-लोबस्रां गोथार बाथौखौ सिबिग्रोनाय जायो। ओ बेनि उनाव थैलांनाय फोलेरफोरखौ गोसोखांनानै मावै दाङै मोननाय बेसादफोरजों जाहोनाय लोंहोनाय जायो आरो। ओ थैलांनायफोरनो ना बेदर एवनानै बावनाय जायो। रंजालि बैसागुआव जुलि जागोदानफोरा फिथाइखौ लानानै। बिमा बिफानि न'आव आलासि जाहैनायखौ जों नुनो मोनो बैसागु बोथोराव बोरावहाय औ। बियो जोंनि गोदो-गोदायनि खान्थि आरो गोदो-गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो ओ गाम बोराय बुरै बिदिनो न' न' गिदिंनानै बैसागु बोथोर बोथोरावहाय फुंखा बेदरजों संनाय मैगं इदजों जोङो जौ लोंनानै फैयो आरो बोराय बुरैफोरा ओ बैखालिनिफ्रायनो बेलासो समनिफ्रायनो हायसेया मोसानाय जायो आरो बोराय बुरै सेंग्रा-सिख्ला गावबा गाव हानजा हानजा जालायनानै ज' ज' मागिलायो। ओ सेंग्राफोरा खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, थल थरखा आरो सिख्लाफोरा गंगोनना जावख्रिं लानानै बैसागुनि बायदि मैया मेथाइ खननानै ज' ज' ओंखारो। आरो रंजालि बैसागुआ स्नि सानाव जोबो आरो ओमफ्राय बर'फोरा बैसागु बोथोराव बेमार आजार खा होननानै जोङो गोखा, गोखै फिथाइ-सामथाइ बायदि मैया गोबाब रोखोमनि खानानै संजानाय जायो बेफोर जादों। फुंखा, बेसर दाबा, थालिर फस्ला थाराय गाज्रि रायदों बिजौ लाफा सायख' आरो दिकिंया बेफोरखौ जोङो बेमार आजार खारो होननानै बैसागु बोथोराव फसंजानाय जायो औ ओ औ आरो ओ ओ बैसागु बोथोरावहाय गोजोमखौ नागारनानै गोदान बोसोरखौ गाहामै मोननो हास्थायो आरो बेनि उनावनो गामिनि बोराय बेन्थ' गासैबो दौरिनि न'आव ज' जायो बेवहायनो जयै थांनानै बोसोरखौ बिदाय होननानै गोदान बोसोरखौ मोजाङै मोननो। अबंलावरि आनान गसायनियाव बोर बिनानै लानाय जायो आरो। आरो गोां बोथोराव अननानै गनानै ग्रोम ग्रोम रायजो मोनजानो थाखाय आर'ज गाबनाय जायो। बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला हानजा जालायनानै गामिनि न'खरफोरनिफ्राय दान लायै लायै फैयो आरो मोसा मोसा बिदिनो बैसागुआ सानसनियालागै सोलियो आरो फैदां खैफोद लोमजानाय साजानाय गाज्रि मोदायनिफ्राय बारग'नो थाखाय आरो।
आरो
यदि मैया मोन्थोर गुबुन गुबुन आसार खान्थिजों थाम फुजाखौ जयै होनाय जायो आरो।
आरो सिगांदानाव नांज्लायनो खमज्लायनो मोना होननानै जोङो मोनथियो आरो बैसागु बोथोरावहाय। फासटामाव नांलायनो मोना होननानै जोङो मोनथियो। नांज्लायो हमज्लायोब्ला ओ बोसोरनि अराय सानावनो नांज्लाय खमज्लायै थाङो होननानै फोथायो आरो।
औ नंगौ।
गोथार सानाव रावजोंबो नांलायनो बोराबलायनो मोना होननानै जोङो मोनथियो। आरो जों बैसागु बोथोरावहाय। मोसौखौबो थुखैनाय जायो आरो दिगलिलि थि फान्थाव लाव बिदि गानहोनानै जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो बैसागु बोथोरावहाय दैमायाव ओमफ्राय जोङो थुखैयो। थुखैनानै जोङो फोथा होनाय जायो आरो।
औ बिदिनो जायगा लाना जायबा गुबुन गुबुन नै फालिनाय जायो नोंथांमोननि दा माबोरै फोरमायनो आरोना नोंथां।
औ नोंथां आंनिथिं बैसागुखौ मोननै रोखोमै मिथिनाय जायो जेरै मोनसेया मोसौ बैसागु आरो मोनसेया मानसि बैसागु जों मो मोसौ बैसखौ सैथो दाननि जोबथि खालारावहाय फालिनाय जायो। जेरै जोङो मोसौखौ मोसौनि दिनखालि जोङो गावनि जिे गोथारै जाग्रोनानै दुगैजोबस्रां जोङो जोङो दुगैखांनानै जों मोसौखौहाय थुखैनाय जायो। मोसौखौ जोङो हाब खर एबा दैमा बा नालाफोरावहाय थुखैनाय जायो। जों मोसौ थुखैनाय बाहायनाय मुवा बेसादा जाबाय लाव फान्थाव रं हालदि थाराय दिग्लि लिटि बेफोर बेफोरजोंहाय जोङो मोसौखै थुखैनाय जायो। आरो जों ओ मोसौनो माला गानहोनो थाखाय जोङो औवानि आरो फिसा हेबनानै जोङो बेफोरखौ हो ओ जोङो माला बानायनानै होनाय जायो आरो लोगोसे बे मालाखौ ओ इसिं ओ मोखौ गलियावहाय मोखौ गलिआवबो होनाय जायो आरो लोगोसे जों मोसौखौ बे ओ बे दिग्लिथि थाराय बेफोरबायदिजों जोङो सारनानै मोसौखौहाय थुखैनाय जायो
आरो लोगोसे जों ओ मोसौनो फागाबो बावनाय जायो
औ
बिदिनो ओ मोसौआ ओ मोसौ मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जोङो मोसौनो ओ खान्था बा सारायनि हांगारखौ हख'नानै थाव ओ जानाय थावजों जोङो लगायनानै ओ थालिरनि ओ थालिर फस्लानि दान्थाजों जोङो फोननाय जायो
औ
औ नोंथां आरो जोङो मोसौखौ बे दिनखालि जोङो ओ फोथारावहाय बा दुब्लिआव जोङो उदाङै हेंगारना होनाय जायो जाहाथे ओ मोसौआ ओ बे बोसोराव ओ बे बोसोरनि दिनावहाय उदाङै ओ जा जालांनो हानाय बायदि ओ हेंगारना होनाय जायो आरो जोङो ओ बे दिनखालि ओ एक्स' एकथाम गोखा गोखैखौ खांनाय जानायखौ गोदोनि दिनावथ‌' एकस' एकथा ओ जानानै खांनायखौ खोनानो मोनदोंमोन नाथाय दानि दिनाव जोङो सातथा बिदिल' ओ गोखा गोखैखौ जानायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो थालिथ ला थालिथ फस्ला दिंखिआ आरो उम ओ हुंखा बेफोरबायदिखौ जोङो ओ जानाय नुनो जाबोदों आरो ओ बिदिनो मोसौनि ओ मोसौ बैसागुआ थाङो आरो लोगोसे जोङो मानसि बैसागुआ ओ बैसागुनि से खालार खालि जोङो ओ बिदिनो ओ दुगैस्रो लोबस्राङै जोङो ओ बाथौ खौ बाथौआव ओ आलारि बाथि लगायनाय जायो आरो लोगोसे जोङो गावखौहाय ओ सिबिनाय जायो
औ
बेबायदिनो जोङो ओ बै से खालार ओ से खालार खालि जोङो बेबायदिनो दिनखौ थांहोयो जों गोदोरखौ ओ सिबियो आमफ्राय उन्दैखौ अननाय होयो बेबायदिनो आरो ओ बैसागोनि नै खालारनिफ्राय जोङो बैसागु मोसानो एबा मागिनो ओंखारलाङो ओ बिदिनो ओ गोदोनि दिनावथ' ओ गासैबो ज' जानानै खाम ज'था सेरजा सिफुं ओं धल आरो गंगोना बिदिनो जों औवानि थरखा बेबादिनो लानानै ओ मोसानो बा मागिनो ओंखारलाङोमोन नाथाय नाथाय दानि दिनावहाय ओ जोङो बेफोरखौ खम खम बाहायनाय नुनो मोनबाय आरो लोगोसे दानि दिनाव केसेत बा केसेक बा बिदिनो बक्स फोरफोरखौ लानानैहाय मोसानायखौ बांसिन नुनो मोनो। आरो बिदिहाय बैसागुआव ओं हिन्जाव सुबुंङा हिन्जाव माहारिया हिन्जावफोराहाय ओ गोमो दख'ना आर'नाइ आर'नाइ फालि आरो जोमग्रा आर'नाइ फालि बेफोरखौ खौहाय ओ गाननानैहाय ओ ओ पथा गोजा बायदि खानायाव खफा लानानै बायदिखौ देलायनानै जोंङो बैसागु मोसा नो ओंखारलांङो आरो हौवासाफोरा गामसा गोथां आर आर'नाइ फालि आरो गुफुर गस्ला बा इन्दिनि गस्ला बेफोरखौ गाननानैहाय मोसानो ओंखारलांनाय जायो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ नोंथां नोंथां जोंना होमबा दा समाबो जाबायमोन नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला होमबा नोंजों रायलायना गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नोंथां आंबो नोंथांजों रायलायनानै मोनथियै बाथ्राखौ मिनो मोनबाय
औ नोंथां बिदि दोनथ'सै ना होमबा
औ दे
औ दे